हेलौ।
औ औ ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों नैबे समाव मोननैसो आयदानि सायाव ओ बाथ्रा सावरायनो हागोन ना? औ ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव जों बर'फोरनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय जि आगजु बैफोर आगजुनि सायाव फंनैसो बाथ्रा स सावरायनि ओ जों गुबैयै बर'फोरनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय आगजु होननानै बुङोब्ला जायफोर दोरोङारि दामग्रा देग्राफोर औ ओ जोंनि बर समाजाव बा जोंनि बर हारिया ओ दोरोङारि मोसानाय बा दोरोङारि बायदिसिना फोरबो ओ बा रंजाथाइफोराव ओ जायफोर दामजुफोरखौ गुबैयै दामनाय जायो बैफोरबायदि दामजुफोरखौनो जोङो दोरोङारि ओ दामजु महरै गनायनानै लानाय जायो एबा मोनथिनाय जायो ।
औ
औ बेबादिनो दोरोङारि दामजु महरै बरफोरहा ओ गाहायै मोनबा दामजुफोर दं होननानै आं मोनथियो । औ बैफोर दामजुफोरनि मुंफोरानो जाबाय गाहायै खाम, सिफुं, सेरजा गंगोना आरो जथा नंगौ ना?
औ
औ बिब्दिबा बिब्दिब्ला नैबे समाव नोंथाङा जि बरफोरनि बे दामजुफोरनि ओ बाहायनाय बा बै खाम सिफुंखौ बरफोरा मा मा ओ हारिमुवारि ओ नुथायफोराव बा रंजाथाइफोराव बाहायो बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन ।
औ ओं नोंथाङा आं खौ होनायलाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम ओ जों मोनथिगौ आरो जों माने जोंनि जा बे दोरोङारि दामग्रा आगजु बे दोरोंआरि दाम ग्रा आगजुखौ ओ बर फोरा जा फोरर्बो बा हाबा हुखा बायदि रंजाथाइ फोरर्बोफोरा आव नुनो मोनदों बर फ्रा बे दामग्रा आगजुखौ ओ बेबायदिनो ओ होननानै बुङोबा जों बेबायदिनो नुनो मोनो गार्जा फुजा बिदिनो नखरनि साय सालामि फुजा बायदि फुजाफोराव
औ
जोङो बे दोरोङारि दामग्रा आगजुखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिनि उनाव फोरर्बो होनना बुङोबा जोङा बैसागो फोरर्बो बे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफ्रा गामिनि एहेम बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उम गथ गथाय गासिबो खाम सिफ रंजा रंजा मोसाबोनाय । खौ‌ जों नुनो मोनदों आरो बेदि दिनो खेराइ फुजायावबो जोंनि खेराइ फुजा - जोंनानै ओ माइनाव बरायनायखौ जों नुनो मोनदों । माइनाव बरायनायजों लोगोसे रंजानायखौबो जों नुनो मोन्दों । आ आरो
औ।
बेबायदि यावबो आ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ ओ खाम सिफुं दामनानै बरायनाय लोगोसे बाथौ हाबा होनाय बेफोराव बायदि जोंनि बर'फोरनि ओ हारिमुवारि जि नुथाय बे हारिमुवारि ओ आयदायाव जोंनि बे दो दोरोङारिखौ जों नुनो मोन्दों। ओ दा आङो बे बेखिनि समाव बै दोरोङारि दाम जु ओ जों मा मानिफ्राय बानायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओह जों बर' फोरनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय आगजु बैफोर आगजुफोर खौ गाहायै मिथिंगानि फ्राय मोन्नाय मिथिंगायारि थादोरसा बा बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बांसिन नै बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै आं नैबे समाव बि दिन्थि होनो सानगोन ओ बर'फोरनि जि ओ दोरोङारि दामजु खाम ओ बै खामखौ बर'फोरा ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ गावसोरनि हारिमु बा गावसोरनि ए इसोर सिबिनाय धोरोम सिबिनायजों लोगोसे हाबा हुखा रंजाथाय फोर्बो बैफोराव बाहायबोदों आरो बर'फोरा बे खाम ओ खामजि दोरोङारि दामजु बेखौ फांनिफ्राय एबा गायनानै लानायखौ‌ नुनो मोन्नाय जायो। ओ‌ खामखौ खौ बर'फोरा गाहायै ओ बिफांखौ ओ फांसे गिदिर बिफां ओ जायखौ जों अदाल बिफां बा साल बिफां फोरनिफ्राय ओ बै बे बिफांखौ जेराव ओ स फ्लंनानै बा ओ बै बि-बिफांनि गेजेराव जि गुदुं खुरनानै बै बिफांखौ लांदां खालामनानै लानाय जायो। गेजेरनि बाहागोखौ ए बिनिफ्राय बिखौ मोजाङै सान्दुंआव फोराननाय जायो ओ जेब्ला बै बिफाङा गोरायै रानगोन बा बै बिफांनि जि बिफाङाव थानाय दैफोर जि लाव लाव बाहागोनि जि आथाफोर बैफोर रानखांनायनि उनाव बैयाव ओ जों ओ मैसो नि बिगुर बा बिब्दिनो बायदिसिना जिब जुनारनि बिगुरखौ ओ बै हे जि खामनि बा बिफांनि खुरनाय गुदुंनि फारनैबो खरथिंजाय ओ लागायनानै होनाय जायो ओ बिनि उन आव बैयो हाय ए मम ओ थाखोनि मोनसे ओ गोसोम ओ जि दागो बेैखौ होनाय जायो जाय ओ खामनि सोदोबखौ मोजाङै आबुङै फुथिसारनायाव मददथि होयो बेबादिनो बरफोरा ओ ओ खामखौ बानायनानै लानाय जायो बिफां आरो जिब जुनारनि बिगुर फोरनिफ्राय आरो थिग बेबादिनो सेरजानि बेलायावबो बरफोरा खौबो बे मिथिंगायारि थादेरसा थामहि हिनबा बिफां निफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओस सेरजानि बेलाया याव ओ बुंनो थाङोब्ला सेरजाखौबो गिबियाव ओ बिफांनि खावसे बाहागोखौ दान खावना लानानै बेखौ ओ गाहाय बाहागोआव गुदुं खुरनाय जायो आरो गुदुं खुरनानै ओ बेखौ मोनसे महर होयो। सेरजानि महर आरो बै सेरजायाव ओ जों माखासे जे जिब जुनारनि लानजाय जेरै गराय लानजाय बा माखासे बिफां लाइफांनि बेनदोंफोरखौ गोरायै ओ खुन्दुं फोरबादि खानानै लानाय जायो आ आरो ओ बै ए खानाय जि दुरुं बादि गरायनि लानजाय बा ओ बिफां लाइफां फांनि बेन्दों बियो मोनसे सोदोब रिंखां होयो ओ जायखौनो जों ओ सेरजानि सोदोब होननानै मोनथिनाय जायो बेबादिनो सेरजाखौ बानायनाय जायो आरो सेरजा बानायनायाव ओ जों । नुनो मोनो जि ओ सेरजानि जि हुनाय बा आखाइ जायखौ जों आखाइ होननानै मोनथियो ओ बेखौबो बर फोरा रायदों आरो । ओ बिब्दिनो गराय लानजायफोरनिफ्राय बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो । ओ आरो बिब्दिनो बरफोरनि जि दोरोंआरि दामजु सिफुं, सिफुंखौबो जों गाहायै मिथिंगायारि थादेरसा औवानिफ्राय बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ औवा बुंखौ । ओ जोंङो ओ औवा ओ जायखौ जोंङो औवा थेरे बा ओ माखासे गामियारि रावजों थाय औवा होननानैबो मोनथियो ओ बै औवा खौ ओ गेजेर बाहागोआव गासै मोनबा गुदुंजों सुफ्लुंनानै लायो ओ बा । खुरनानै लायो बिनि उनाव ओ ओ जाय जों बार सुहरगोन बैयाव मोनसे गुदुं खुरनानै लायो आरो बेबादिनो सिफुंखौबो ओ औवानि गेजेरजोंनो बानायनानै लानायखौ लानाय खौ नुनो मोननाय जायो ओ नैबे समाव आं थोंजोङै बरफोरनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय आगजु ओ बे आगजुफोर खौ बरफोरा बि मिथिंगायारि बा मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना मुवा बेसाद बा ओ थाथाय बा बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनिफ्रायनो ओ बानायनानै लायो होननानै आं बुंनो सानगोन।
औ औ । ओ नंगौ नोंथांआ थारैनो नोंथांनि बुं बुंनाया सैथो ओ बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव थानानै जिउ खुंबोनाय मिथिंगानि बिफां लाइफां जिब जुनार बायदिजोंनो ओ लोगो महरै दोरोङारि जिउ खुंबोदों नङा हबा नोंथां?
औ औ ।
औ जोंनि बरफ्रा बिफां लाइफां दानफायनानै बेयावनो न बां लुनानै गावनि नांगौ जिनिस गावनि मुवा बोसादफोरनि थिग बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौबो जोंनि बरफ्रा गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों। दाननानै दानदों आरो गावसोरनो बानायदों आरो गावसोरनो बाहायबोदों बे बाहायनायखौ जों दिनैसिमबो बे जोंनि। दोरों जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोगासिनो दं आरो आथिखालाव ।
औ औ।
गोरान जुफ्रानो जो जो जि-आइ टेक मोननो हाबाय जोंनि आंगो । दामजु महरै जों सिनायथि होनो हानाय जोङो नेरसोनथि जाबाय । बेखौनो आं बुंनो सानो जे जोंनि बरफोरनि बरफोरनि जि दाम जों बरफ्रा गावनो गाव सोरजिना लादों आरो गावनो गाव बाहाय
औ थारैनो । औ औ । थारैनो नं गौ नोंथां ओ थाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो सैथो ओ जाय दोरोङारि खान्थिजों बरफोरा जि गावसोरनि ओ दामनाय देनाय आगजु बैफोर आगजुफोरखौ गावनि रोंगौथिनि गेजे गावनि दोरोङारि खान्थि बादियै गावनि नख'रावनो बिफां लाइफांनिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय थादोरसाफोरनिफ्राय ओ गावनि आखाइजों बानायनाय जि आदब खायदा। बियो ओ गावनि जि दोरोङारि दामजु बा हारिनि जि दोरोङारि दामजु बेखौ ओ बिनि गोनांथि खौ सुफुंनायजों लोगोसे ओ बियो मोनसे ओ बर' हारिनि जि ओ आखाइ सिल्प बा ओ दंफांजों बानायनाय आखाइ सिल्पफोरनि जि रोंगौथि बैफोर रोंगौथिफोरखौबो ओ बेरखांहोयो होननानै आं सानो। ओ। बेबो जोंनि थाखाय मोनसे ओ गोजोनथाव बा ओ गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव ओ हारिया आखाइ शिल्प अ गोबां दोहोनि बैफोर हारिया दिनैबो ओ गावसोरनि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनायाव खोब गोख्रों फाबै ओ मुलुग दरबाराव ओ सौहैनो‌ हादों होननानै ए आं सानो ओ बिब्दिब्ला ओ नैबे समाव जोंनि जे बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय ए आगजु बेनि सायाव सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां ।
गोजोन्थों औ दे ।
औ गोजोन्थों ।
औ ।